नोंथां बुंलाय
औ खोनादोंना नोंथाङा
औ खोनादों खोनादों
औ औ थ' नोंथाङा जुदि फ्रि दङब्ला जोङो मोनसे आयदानि सायाव सावराय जागोन ना?
औ सावराय नायालाय सावरायजागोन हागोन, हागोन नोंथां।
औ औ थ' आयदाखौ आं फोनांजाब राहाखौ सायख'दों नोंथां।
औ औ औ सावराय जायो
औ औ थ' आं गिबियाव ओ गुसुं बेखेवनानै होग्रोनो सानदों।
औ औ औ दे
जेन'बा फोनांजाब राहा होननानै बुङोब्ला सासेनिफ्राय गुबुन सासेनि गेजेराव जेरैबायदि जोङो ओ मा होननानै बुंगोन बेखौ जे गोरोबलायनानै थानाय एबा नांजाब लायनानै थानाय बबे मोनसे खान्थिनि गेजेर जों, जों बेखौनो फोनांजाब राहा होननानै बुङो नङा होमब्ला नों
औ औ नंगौ नंगौ
ओ बिदिन्थि हिसाबै जेरै जोङो लाइजाम बेनिफ्राय जि मेल इमेल जानबुं, टेलिभिजन आरो गोबां बायदि बायदि नङा ना? औ औ थ' आं गिबियावहाय नोंथांनियाव सोंग्रोनो सानदों आरो जेनेबा जे नों थांनि बायदिब्ला फोनांजाब राहाया जोंनि मा मा खाबु दङ फोनांजाब राहायाव जों जोंखौ माबोरै फोनांजाबना लाखियो बेयाव?
औ जों फोनांजा-फोनांजाब जाब्रा होनोब्ला जों गोदोनिखौ लायोब्ला जोंहा लाइजाम लिरोमोन आरोना जोंहा गोदोहाय नङा होनब्ला? औ जोंहा बि दिनो गोजान-गोजाननि गावनि खुरमाफोर थायो बिदिनो सिनायनाय बा लोगोफोर थायोमोन आरो जोंहा गोबां बिदिनो जों गावनि सिनायनायफोरनो जों बिदिनो लाइजाम लिरो जे जोंनि बे खुरमा बा जोंनि बे जों सिनायलायनाया जोंनि अरायनि थाखाय थायो बेफोर लाइजाम लिरनायजों जोंनि खुरमाफोर थायो बिदिनो आरोबा गुबुन गुबुन जायगायाव फरायनो थाहैनाय फरायसा-फरायसुलिफोरनि थाखाय जों बेफोरबायदि लाइजामखौ लिरनाय जायोमोन। गोदोहाय थ' बिदि औ बांद्राय गैयामोन। जों मोननो थाङोमोन मोनोब्ला जों टेलिफन मोननो थाङोमोन जितु जोङो रां होननानै बाहायनांगौ जायोमोन जितु जोंनियावहाय जितु जोंनियाव जानबुं गैयिनि थाखाय जों बेफोरजों बांद्राय जों सोमोन्दो बांद्राय बे फोरखौ जों जानबुंजों जों बांद्राय जों बिदि मोननो हायामोन आरो टेलिफनजोंबो जों जोंहाथ' बिदि गामि-गामिफोरावहाय बिदि टेलिफनफोरबो गैयामोन नङा होनब्ला?
गैयामोन गैयामोन नोंथां।
दिनो टाउन सहरफोरावहाय थांनानै बेफोरबायदि रायलायनो गोनां जायोमोन। जोंहा बेफोराव बिराद खस्थ' दंमोन बेखायनो जों लाइजाम लिरोमोन जिथु जों लाइजामा जिथु जों लाइजामाबो जों मोननै रोखोमनि थायोमोन जिथु मोनसेया फैसा होनाय होनानै होनानै लाइजाम लिरनाया जिथु थाब मोनहैयोमोन आरो बा जिथु सानथाम बा स्नि सान सानथाम बा स्नि साननि गेजेरावनो बे लाइजामा मोनहैयोमोन आरो बेथ' जिथु औ जिथु रां होआलासिनो बे लाइजाम लिरनाया बियो दानसेहालागै मालाबा मालाबाथ' दान हैयालागै लायोमोन होननानै जोङो गोदो गो आबौ आबैनिफ्राय जों बेफोरखौ जों मोनथिनो मोनो आरोखि।
औ नोंथां थारैनो नोंगौ सैथो बाथ
औ आरो दानि जुगावहाय बिफोरनि बिफोरनि जोङो सहसआवनो जों बिफोरनिखौ जों मोनसै इन्टारनेटनि जुगजों इन्टारनेटनि जुगजों आरो बयनिबो आखायाव दानि जुगावहाय सा फ्रोमबो सोद्रोमानि आखाइयाव जों जानबुंखौ नुनो मोनो नङासै?
मोनो मोनो औ मोनो।
बे जानबुंजों लोगोसे जेहेथु इन्टारनेटबो सरजाबफाना होदों जोंनो बे इन्टारनेटनि जुगुदैनो जोङो जोङो दुनियानि बुहुमनि मादावनो थानाय मानसिफोरनो जों गोबां गोजान गोजान जानायाव जाथायफोर जानायखौबो जों नुनो मोनो बिफोर इन्टारनेटनि जुगिदिनो आरो जोङो बिदिनो जोङो सोरनोबा बिदि लाइजाम फोर लिरनोबाबो जोङो जोङो सेकेण्डनि मिनिटआवनो जोङो सोरनोबा हरनो हायो जेरै जों वाट्सप बिदिनो बायदि बायदि ससियेल मिडियाजों जों बेफोरबायदि लाइजामफोरखौ लिरनो हायो नङा होनब्ला?
हायो हायो नोंथां औ औ।
दाथ' आथिखालावथ' जानबुंनि दाहार दारै जोङो सहसआवनो जोङो सोरनो सोरनोबा माबाफोर फोरमायनोबा जों जानबुंनि दारै फोरमायहरनो हायो जोंहा बिदिबो एसेग्राब लाइजामबो लिरनो जोंहा जिथु दरखार गैलिया।
औ औ औ औ औ औ।
जानबुंआ जोंनि थाखाय बहुद मोजां खालामदों आरोखि बे बुस्थुआ जों जिथु जोङो जोंनि थाखाय जोंनि जिउआवहाय बिफोरो बहुद मोजां जादों आरो गोदोनि जों गोदोनि खौ लाबा जों दानि जुगनिजों जों बहत फाराग माने जों बहत आवगायनायखौ जों नुनो मोन्दों आरोखि नङा होनब्ला?
नोंथां जेरैबायदि गोदोनि जि थासारिमोन आरो आथिखालनि थासारिनि गेजेराव हा आरो अख्रांनि फाराग थानाय बायदि नोंथां।
औ नंगौ नंगौ।
नोंथाङा बावैसो बुंलांनाय बायदि जेन'बा जोंनि गोदोनि फोनांजाब राहाया आलादामोन। आरो आथिखालनि फोनांजाब राहाया जोबोरैनो आलदा। गोदो गोद दाय होननानै बुंनो थाङोब्ला जेन'बा राजा महाराजानि समावथ' जोंना लाइजामनिबो मोनसे खाबु गैबावामोन नोंथां नङा ना?
औ नंगौ नंगौ।
समावहाय खोनानो मोननाय बाय दिब्ला जों सल' बिजाब एबा गुबुन गुबुन बिजाबफोराव फरायनो मोननाय बादिब्ला दाउफोरनि जोहै एबा गुबुन गु बुन जिब जुनारफोरनि जोहै खौरां दैथायोमोन। बेनिफ्राय लासै लासैनो लाइजामनि जुग फैबाय। आरो लाइ नि जुगनि उनावनो फैबाय जोंनिया ओ समाज समाजारि बिजों एबा इन्टारनेट गोनां जानबुंनि फोनांजाबनाय‌। जायनि जोहै जोङो गोरलैयैनो सासेया गुबुन सासेजों फोनांजाबनो हायो खम समनि गेजे रावनो जोङो बाथ्राफोरखौ फोरमायलायनानै गावबा गावनि नां गौ हाबा हुखाफोरखौ जोङो मावनानै लानो हायो। नङा होनबा नों
औ नंगौ नंगौ।
औ औ बेफोरनि अनगायैबो जोङो सुबुङा सुबुं माहारिया दावगानो थाखाय थोजासे सम मोनदों। बेनिफ्राय गबा गावनि हाबा हुखाफोरखौ फोजोबनानै लानो एबा नांगौ मुवा बेसादफोरखौ जुदि जोङो गुबुननि सिगाङाव बुंहरोब्ला जे दे लानानै फैदो आं आंनो बे फोर बेफोर बेफोरबायदि मुवा बेसा द रनांगौ अब्लानो जोंनो माने गोबां खम समनि गेजेरावनो जों मोननो हायो आरो।
औ नंगौ।
औ औ। ओ समाजारि बिजों फैदोंब्लाबो एबा आथिखालाव जानबुंनि बाहायनाय गोबां दङब्लाबो आं सानो नोंथां जे लाइजामनि बाहायथिया जोंनिया जोबाखै आरो जोबनाय नङा होननानै ना। मानो होननानै बुङोब्ला लाइजामा जोंनि गोसोखांथिखौ बोनथुमनानै दोनो नोंथां ना।
औ नंगौ। जों जिथु औ बेफोर लाइजामखौ जोङो जिथु हाबा हु खाफोराव जोङो बाहायनायखौ नुनो मोनो। नङा होनब्लासै।
औ।
औ गोबां औ। बेफोरबायदि जों गोबां हाबा हुखाफोराव सोरबा सोरनोबा गावनि न'खरनि सोद्रोमाफोरनो बा जों जाथि खुरमाफोरनो बा खाथि खालायाव थानायफोरनो जों एसे गोजान गोजान जायगाफोरनिखौ जोङो बेफोरबायदि जों बा जुलिफोरावहाय जोङो गावनि फिसा फिसाला बा फिसाजोनि जुलिफ्राव जों बेफोरखौ जों लिंहरनो जिथु जुलियावहाय जिथु हाबा हुखाफोराव जों बेफोरखौ नुयो। जिहेथु लाइजामनि औ लाइजा जामनि दारै जों बराय जों लिंहरनायखौ नुनो मोनो। जों जिथु हाबा हुखायाव जिथु फैयो आरो गावनि फिसाफोरखौ बोर सारस्रि फैयो नङा होनब्लासै?
औ नोंथां।
औ बेफोर खौ जों नुनो मोनो आरोखि।
औ औ जिहेतु औ औ जिहेतु लाइजामनि बिफावखौ जों बुंनानै फोजोबनो हाया। ओ बाथ्राफोरखौ सायख'योब्ला जों नुनो मोनो जे लाइजामा जोंखौ फोनांजाबनानै लाखियो गोसोखांथिजों लोगोसे।
औ औ।
बेखेवनानै नायोब्ला जों बै बारबोनाय बाबेनबोनाय समखौहाय जों गोसोखांफिननो हायो लाइजामनि दारै। बेनिफ्राय लाइजामा सोमोन्दोखौ गोरा खालामनानै लाखियो।
औ नंगौ।
औ लाइजामा जोंनि नोजोराव जोंनि गोसोखौ फिन गोजोन होफिनो बै दुखुनि समावबो नोंथां ना? ओ जिहेथु लाइजामा ओरैबायदि मोनसे बिफाव खोख्लैयो जायखौ जोङो माने हुख खोमोरनो हाया आरो ना नोंथां?
फैनाय जाला आरोना।
औ औ। बेनिफ्राय लाइजाम आरो आथिखालनि जे गोदान गोदान मुगानि ओ
औ बेफोरबायदि जिथु लेंहरनाय हाबा हुखा फोरावसो जों बाहायनाय जायो, औ। बांद्राय बेफोरबायदि बिबाङावहाय बिबांफोरावहाय जों बाहायनाय जाला जिथु जोङो जानबुंनि दारै बा जों ससियेल मेडियानि दारै जों बेफोर खौ जों जों बेफोरबायदि लाइजाम लिरनायफोरखौ जों बाहायनाय जासै जितु जोंनि खामानिया जितु खम समावनो जायो।
औ औ औ नोंथाङा जेनबा बबेखौ बांसिन मोजां मोनो लाइजाम ना आथिखालनि जानबुं एबा आथिखालनि समाज समाजारि जि दाजेम गोनोखोआरि दाजेम बेखौ बबेखौ साबसिन मोनो नोंथाङा लाइजाम ना गोनोखोआरि दाजेम?
दाथ' जों लाइजामखौ लाला जोङो बहुत जोङो समनि बहुत जोंना समाबो जायो। बेखायनो जोंनि थाखाय जोङो गोनोखोआरि जोंनि बिथु जिथु बेफोरजों गोनोखोआरि जिथु जों बिगियाननि मुगाजों जों बेफोर दावबायनाय दों जिथु जोंनि खम समावनो जों बुंनो थाङोब्ला जों बे बिगियाननि गोनोखोआरि जुगाव जों बेनो जोंनि बिगियाननि गोनोखोयारि जुगनिनो बे जिथु जानबुंफोरनि बा वाट्सापनि दारै जोङो बेफोर लिर औ लाइजाम लिरनायफोरखौ बेखौ बुंनो थाङोब्ला नै बियो साबसिन आरोखि।
औ नंगौ नोंथां थारैनो नोंथाङा थार खोथाखौनो बुंदों आ दिनैनि सावरायनायाव नोंथांजों सावरायनो मोननानै माने खोब मोनसे गोजोननाय मोनबाय नोंथां
औ नंगौ
औ औ जिहेथु ओ जानबुंनि बिफाव आरो बिनि गोहोम आरो लाइजामनि गोहोम फोनांजाब राहानि गोहोम बिनि गोहोमखौ जों बुंनानै फोजोबनो हाया आरो जेसे गोबांखिनि सावरायबाय नोंथांजों आं सानो थोजासे नङाब्लाबो खोब मोनसे गोदान ओ गियान सोरजिनो हाबाय होननानै आं सानबाय आरो नों
औ औ
अब्ला दिनैनि सावरायनायखौ नोंथांनि एसेयावनो फोजोब जासिगोन नामा
औ नों औ दे अब्ला नोंथांजों रायज्लायनानै खोब मोजां मोनबाय नोंथांनिसिम गोजोननाय थाबाय दे
औ नोंथांनिसिमबो दे दे औ दे